खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
अ खोना नोंथाङाहाय जोंनि। बर' सुबुंफोरा मा मा? फिसिनानै जिब जुनार फिसिनानै जिउ खाङो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो जोंनि बर' सुबुंफोरा मोनसे गोदो गोदायनि। ओफ्रायनो जोंहा जिब जुनार बा अमा दाउ फिसिनानै जोंहा रायजो जाबोग्रा मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां जोङो। दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर'फोरखौ। दाउ अमा फिसिनानै जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बै समाव जोङो। खम समावमा फिसिनानै बा माफा मानै। अमा फिसिनानै आरो मा बेबायदिनो न'खराव एसे एनै दाउ फिसि ार जोनाय नोंथां बेनो जो बै समाव मोनसे हुदाबो दंमोन जे जोंहा जौ संनानै जानाय फाननाय नङा हबा नोंथां बेबायदिनो बै जौ खंनायनि अफ्रिखौनो आरो बेजों लोगोसे थाज'फोर हानानै जोंहा मासे मानै अमा लानानै अमा फि फिसिनाय बेबायदि हुदा दंमोन नङा होनोमबा नोंथां आरो बै समाव जोंहा दाउखौबो बेबायदिनो न'नि ओंखाम जानायनि। जे ओंखाम आग्लायनाय बा ओंखाम खालायो होननानै बुङो जोङो जे जाखोन्दा ना बेफोरजोंनो जोङो दाउ फोरखौ जोङो फिनाय नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो जोङो ओंखाम खालाय बा जोङो जानो हायि गारनाय बेखौ अमाफोरनोबो। होनाय नुोमोन नङा होमबा नोंथां जोङो बेबायदिनो गोदो गोदाय अमा फिसिनानै। बेबायदिनो जोंहा संसार जाबोनाय मोनसे हुदा बा मोनसे बेबायदिनो सोलिबोनाय हुदा दंमोन नङा होमा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो आथिखालसिमहालागै बे हुदाया दासिमबो दङ नाथाय जोङो थिखालनि आरो गोदोनि जोंहा अमा फिसिनाय बियो जोबोद आलादा आलादा बा जोबोद फाराग नङा होमबा नोंथां आथिखालावबो गोदोनि बायदि खायफा फाया जायफोर सुबुंफोरा जोंहा ओरैनो न'खराव सोलिनो गोब्राब बेबायदिनो जोङो ओ जौ संनानै आरो बेफोरनि अफ्रि बा गुन्दै होदेरनानै ना बा थास' हानानै बेफोरबायदिनो जोङो अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो दाउफोरखौबोथ' जोङो मोनफ्रोम गंफ्रोम न'खरावबो बा गंफ्रोम न'खरावनो जोङो आथिखालावबो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां नाथाय जोङो आथि खालाव बेबायदिनो जोङो दाउ अमा फिसिनायाव जोंहा माखासे खहा जानाय बा बेमार आजार जानानै थाबैनो थैनाय नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोङो फ्राय बांसिन नुबोबाय थादों बेनि गेजेरावनो जोंहा ओ गोबांथार जे जोंहा माखासे आदब बाहायनानै जे अमा फार्म बा अमा फिसिनाय जा जोंहा बुरजा अमा फिसिनाय बा दाउ फार्म ना जेरै जोङो गुबुन गुबुन दाउ जेरै बयलार आरो न'नि लकेल आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ बेफोरखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां फार्मनि गेजेरजों बेबायदिनो जोङो अमा फार्म होननानै बुङोबा बेयाव जोंहा गोबां अमाफोर थायो जेरैहाय आरोबाव जोङो अमा फार्म बा जोङो गोबां अमा फिसिनो थाखाय मोनसे फाखक्कानि न'नि गोनांथि जायो मानो होननानै बुङोबा जोंहा ओ मासे अमा थानायावनो गोबां गाग्लि गुग्लि खिदेर हासुदेर लेथ्रा जायो मोनसे जायगायाव अब्ला जोङो गोबां अमा दोनोबा बे जायगाया बेसेबां लेथ्रा जागोन नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोङो फाखक्कानि न'आव जोंहा माखासे खि हासुदिखौ गोरलैयैनो सुस्रा हरनो हायैखाय बेयाव जोङो ओ अमा फिसिनो थाखाय जोङो फाखानि न' दोनोबा ओ फाखानि न'आव जों अमा फिसियोबा खोब मोजां आरो बेबायदिनो जोङो फाक्कानि मोन मोनसे मोजां न' लुनानै बेयाव सुस्र'नो थाखाय जोंहा दैनि बेबस्था बा जोंहा मेसिन पागनि बेब'स्था थायोबा जोबोद मोजां बेबायदिनो जोङो अमा फार्मखौ जोङो न'निफ्राय एसे गोजान ओ जाहाथे बिनि खिया टिया न' फारसे मोनाम हैया बेबायदि जायगायाव लुनो नांगौ बा फिस फिसिनो नांगौ अमा फार्मखौ बेबायदिनो जोङो आथिखालाव गोदोनि बायदि जोङो थास' हानानै बा ओ अफ्रि होनानै बेफोरबायदि अमा फिसिनायखौ जोङो गोबां खमसिन नुसै बेबायदिनो जोङो न' लुनानै जोङो गोबां बुरजा बुरजा अमा फिसिनानै जोङो जिउ खांनाय खौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां बिनिनो गेजेराव जोङो गोबां थार अमा फिसिनायाव जोङो बबेनिफ्राय आदार मोनो होननानै बुङोबा जोङो हाथायाव बायनाय दाहोनाफोरखौनो जोङो होनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जोङो दानाखौ जोङो नांगौसेबां गोबां बिबाङाव मोननो हायो बेनिखायनो गोबांथार अमा फिसिनो हायो दानाजों लोगोसे जोङो गुन्दैफोरखौ होफानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां अमा फिसिनानै जोङो गावजों लोगोसे गुबुननि जिउ राहाखौबो दानानै होनाय जायो जेरैहाय सासे बां अमा फिसिग्रा मानसिया जे गाव हारसिङै नायख'नो हायाबा बा बेबायदिनो गिदिरथार फार्म खालामोबा गामिनि बा न'सुंसेनि मानसिफोरखौ बेबायदिनो नायग्रा दोननायनि जोहै माखासे बै बिनि जिउ राहाखौबो खुंफानाय बा खुंनानै होफानाय जायो नङा होमबा नों गोथां थिग बेबायदिनो जोङो। अमा फिसिनायनि गेजेरजों जोङो गोबां रां आरजिनानै जे जोङो मासे मानैयावनो गोबां रां मोनोबा आरो गोबांथार बुरजा अमा फिसियोबा जोंथ' गोबां रां मोनगोन नङा होमा नोंथां? बिनि गेजेरजों जोङो साख्रि बाख्रिनि अनगायै जोङो जिउ राहाखौ मोनो। हायो थिग बेबायदिनो दाउआबो बिदिनो। दाउ थानो थाखाय मोनसे मोजां न' नांगोन जाहाथे बेयाव अखा बार नाङा आरो बेबायदिनो जोंहा गोबांथार दाउ फिसियोबा जोङो इन्जेकसन बा जोङो बेबायदिनो भेक्सिन होनो गोनां जायो आरो अमाफोरावबो न होन गां जायो आरो नोंथां जाहाथे। बेमार आजार जाया बेनो आरो नोंथाङा आंनो नोंथांनिसिम माखासे दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै सावरायनाय नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ जोंनियाव मा मा फिसि होनबा बर' न'खरफ्राव एबा बर'फोरावहाय जेरै दाउ अमा फिसिनायनि बागै नोंथाङाथ' बुंलांबाय बेनि अनगायैबो दंबावो जोंनियाव बोरमा ओमफ्राय मोसौ मैसो औ बिदिखौ फिसियो आरोना खायफा खायफा सोरबाबा गराइफोरखौबो फिसियो। जोंनिया नोंथाङानो बुंलांबाय अमा फिसिनायनि बागै जोङो आं एसे बुंलांनो सानदों अमा फिनायनि बागैबो अमाखौहाय जोङो फिसिनो थाखाय जों नोंथाङाथ' बुंदोंना सिगां समाव जोङो खम समाव। बिसि एमा नाथाय आथिखालाव गोबां फार्मफोर बानायनायखौ नुनो मोनसै जेरै मोजां मोजां सिमेन्टनि न' बानायनानै दोननानै बानायनो दोननो थाखाय जोङो सिगां समावथ' ओरैनो फिसा गग्राफोर बानायनानै दोनोमोन। दा बेफोरो जेरै जाग्रा आदार हिसाबै जोङो गुन्दैखौ बाहायोमोन। गुन्दै जेरै गुन्दैनि अनगायैबो जोङो माखासे ओंखाम खालाय जों जानानै गारनाय बे खौहाय होयोमोन आरो जेरै माइरं सुखोनदा रन्दै बेफोरखौहाय जोङो ओ ओमफाय ओंख्रि खालाय जों जानानै गारनाय बेफोरखौहाय जोङो लगायनानै होयोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो थास' थास' दाननानै रुनानैबो जोङो होयोमोन ओ बेनि अनगायैबो दा आथिखालावहाय गोबां दानाफोरबो होनाय नुनोसै गोबां गोबां जेरै अमा फार्मफोरावहाय बेफोर बेफोर अमाफोरखौहाय गोबां फिसाफोरखौहाय फाननानैहाय गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि बर' हिनजाव फोरखौहाय आरो जोंनि गावनि संसार जानायाव नांगौ जानाय जेरै जोंनि बर' सुबुंफोराहाय गोबांफोरानो बांसिनानो साख्रि बाख्रि बिदि मावनाय थाया बेफोरनि गेजेरजों फाननानै रां आरजिनानै गावनि न'खराव जेरै फिसा फिसाफोरनो थाखाय गाननो। जोमनो न'फ्राव नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौहाय ओ लेखा फरायनायाव नांगौ जानाय फैसाफोरखौ सुफुंबोगासिनो दं। बेनि अनगायै दाउ फिसिनानै दाउफोरखौबो जोङो न'नि दाउ ओमफाय ओ जेरै बयलार बिदि फोरखौबो फार्म बानायो न'नि दाउफोरखौबो जोङो गोबां ओ फिसिनानै जेरै ओ जोङो फाननायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' हिन्जावफोरखौहाय बे बे फाननायनि गेजेरजों बेफोरखौ फाननायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रां आरजिदों। बेनि अनगायैबो दंबावो जोङो हांसो हांसोफोरखौबो जोंनि बर' न'खरफोरावहाय फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरै हांसो बिदै जेरै दाउफोरनि बिदैखौबो जोङो बर' हिनजावफोरा फानो आरो दाउ फिसा फिसाफोरखौबो फानो गिदिरखौ फानो जेरै दाउला खासि बेफोरखौहाय दाउला दाउ आरो दाउजोफोरखौ जेरै बिदै दैनो थाखाय जोङो आलादा आलादै फाननाय जायो आरो दाउ फिसा फिसाखौ जोङो मायाव फाननाय-फाननाय जायो मानि थाखाय नांगौ जायो होमबा जोङो जेरै जोंनि बर'नि बाथौ धोरोमफोराव जेरै सालामि फुजा फुजा होबा जोङो बे दाउखौहाय जोङो फुजायाव बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौहाय फाननाय जायो बिनि अनगायैबो ओ आं बुंनो सानबावदों ओ जोंनियाव जोङो बोरमा बोरमाफोर फिसिनानैबो जोङो गोबां ओ रांखौ आरजिनो हायो दाथ' बोरमानि बेसेनफोराहाय गोबाङानो आरो बोरमाफोरखौ बिमाफोरखौहाय नों बुरजा ओ फिसियोबा बोरमा फिसाफोरा जेरै मानै माथाम जायोबा जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो बे फाननायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां रां आरजिदों आरो गोबां बोरमा फार्मफोरबो बानायनो हानायखौ नुदों बोरमाफोरखौथ' जोङो जेरै उदां जेरै फोथारफोराव हगारनानै दुब्लिफोराव हगारनानै गांसो जाहोनो हायो आरोना बेफोरहाय बारा खस्थ' जाया आरो माबानायावहाय फिसिनायावहाय बेनि अनगायैबो आङो बुंनो सान्दों जोंनिया दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि अनगायैबो जोङो मोसौफोर फियो मोसौफोरखौ बाहाय जोङो फिनायनि गुबै जाहोन गुबैयानो जाहैबाय जोङो मोसौ आरो मोसौ हालुवा मोसौ गायखौहाय जोङो गाइखेर गाइखेर होनो थाखाय जोङो बेखौ फिनाय जायो आरोना बेनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां जोलै फेहेरनो थाखाय जोङो मोसौ गायखौ फिसिनाय जायो जेरै गाइखेर गाइखेरनि गेजेरजों जोङो साहाफोरबो लोङो आरो बेनि गेजेरजों बे गाइखेरखौ फाननानै जोङो गोदोनि बर' सुबुंफोरा बिराद फैसा एबा रांफोरखौ खामायनायखौ नुनो मोनदों आरोना गोबां गोदोनि दिनावथ' गोबां बर' न'खर फोरावहाय बुरजा बुरजाहाय मोसौफोर थायोमोन आरो मोसौ गायफोर बिनि बेफोरनि गाइखेरखौहाय फाननानै जोङो रांफोरखौ आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरोना बे गाइखेरजोंनो जोङो गोबां जेरै गाइखेर दाखा बेफोरखौ बानायनो हायो आरो मिस्थि बेफोरखौहाय बानायनाय जायो गाइखेरजोंनो बेनि अनगायैबो जोंनो नांगौ जानायाव बे मोसौखौहाय जोङो फाननानैबो जोङो माबाफोर बेमार आजार लोमजा साजा जायोबा बेफोर बेफोरखौ फाननानैबो जोङो बे रांजोंहाय जोङो नायनो हायो आरोना
औ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो मोसौनि अनगायैबो मोसौफोरखौहाय मैसौफोरखौबो फिसिनाय जायो आरो मोसौफोर मोसौ हालुवाफोरखौ बे जोङो आबाद मावनायाव जेरै माइ आबाद मावनाय जेरै फाथो आबाद मावनाय सबायाइफोर बेसरफोर सिबिंफोर बिदि मावनायावहाय जोङो हालेवनो थाखाय जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय जेरै जाग्रा आदारफोरखौहाय बुथुमना लायो आरो बेजों एवनानै फोनानै फोनायनि गेजेरजों आरो बेनि अनगायबो जोङो जानो थाखाय जोङो मैगं थाइगं गांनो थाखायबो जोङो बे मोसौजों हालेवनाय जायो आरोना। जोंनि जिउआव बे मोसौआ गोबां मुला होयो आरो। ओ जानाय लोंनायाव बेनि अनगायैबो मोसौ मैसोफोरखौबोहाय जोङो ओ बिदिनो हालेवनो थाखायबो जोङो बाहायो आरोना मैसोफोरनिफ्रायबो जोङो गाइखेरफोर मोनो बेफोरखौहाय ओ फाननानै जों रां आरजिनो हायो आरोना। खोनादोंना नोंथां अ अ बेबायदि बिदिनो जोंनियाव दाउ अमा मोसौ मैसो बोरमा फिसिनानै जों जोंनि जिउआव ओ गावनि नांगौ जानाय आरो रांखौ आरजिनो हायो आरो एसेब्लाबो थांनानै थानायाव ओ नांगौखौ जों सुफुंनो हायो आरो बे फैसानि गेजेरजों ओ नों आङो नों नोंथांजों सावरायनानैहाय जोबोद मोजां मोनदों दोनथ'सै ओ नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो नोंथांनिफ्रायबो गोबां माखासे दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै आरो जोंनि संसार जानायनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां ओ साबायखर थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।